औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों दसे सम न'खरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोनना नोंथां?
औ नोंथां सावरायनो हागोन
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला न'खर बुङोबाथ' जोङो न'खराव गंसे जानो थाखाय जोंनो नांगौ मुवा फोरखौ जों बुुथुमना लाग्रोनांगौ जेनेबा जोंनो नखर गंसे जानो थाखाय जोंनिया बेवहाय सुबुङा थाथारनांगोन आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ जेनेबा गुदि गोनांथि जानाय न' गंसे नांगोन एबा बेनिख्रुइ बांसिन न' नांगोन जों गिबियावनो न' गंसेखौ लुग्रोनाय जायो जाहाथे जों थानो हायो बायदिसिना अखा बांखा एबा सानदुं फोरनिफ्राय जोङो बासिनानै बेवहाय ओ माने जोङो थानो हायो मोजाङैनो आरो बेनि अनगायैबो नांगौ जानाय जेनेबा गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो बुथुमना लानाय जायो आरो जोङो बायदि रोखोमनि जेनेबा जानो थाखाय जोङो ओ बानायनो नांगोन जेनेबा खान्था साराय बेफोराव जोङो ओंखाम बायदिसिना बानायना जानो एबा मैगं बानायना जानो थाखाय जोङो बेफोर फोरखौ नांगौ जायो आरो। ग जेनेबा दै लोंनो थाखाय जोंनो गिलास एबा जोंनो खुरै मैगं लानो थाखाय आरो बिदिनो जोङो बायदि रोखोमनि जेनेबा जा मुवाफोरखौ न'खरफोराव बुथुमना लानाय जायो आरो। बै जिउ फ खांनायाव जोंनो बायदिसिना जेनेबा न'खरफोरावनो जोङो बिदिनो मोसौ मोसौ मोसा आरो जों बुंनो थाङोब्ला जेनेबा अमाफोरखौ जोङो लानायखौ नुनो मोनो। सो नोंथांमोननि ओनसोलाव नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनेबा दा जिउ खांनो थाखाय मा मा रोखोमै जिउ खांनायखौ नुनो मोनदों? जेनेबा न'खरफोराव सोरबाफोर माबा फिसिनानै जिउ खांनो हादोंना आरो ना सोरबा सोरबाफोर जेनेबा बिदिनो फालांगि फालांगि एबा आबाद मावनानै जिउ खाङो नोंसोर ओनसोलाव नोंथांमोननि ओनसोलाव
जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो गासिबो एखे नंजोबा नोंथां बेबादिनो गावब गाव जिउ खुंनाय राहा दङ। जेरैहाय जेरैहाय दाउ अमा बोरमा मोसौ बेफोरखौ फिसिनानैबो जोङो जिउ खुंनायखौ नुयो।
नंगौ नोंथां
दाउ अमा फिसिनानै बेफोरखौ फाननानै जोङो रां मोनो। आरो बेबादिनो जोङो एम्फौ लाथा बेफोरखौ फिसिनानैबो जोङो न'खर खुंनायखौ जों नुयो।
उम
आरो बेबादिनो खायसेया आबाद मावनानैबो जोङो जिउ खुंनायखौ नुयो जेरैहाय जोङो माइ आबाद नंगौ नोंथां जेरैहाय माइ आबाद जोङो माइ आबाद खालामनानै जेब्ला माइखौ मोनगोन जोङो बेनिफ्राय माइ बा माइरं दिहुननानै जोङो फाननानैबो जोङो जिउ खुंनो हायो।
नंगौ नोथां थारैनो
जेरैहाय खायसेया बेबादिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेफार फालांगि मावनानै आरो खायसेया बेबायाददिनो उफ्रा आबाद मावनानै मैगं थाइगंनि जेरैहाय दा दैज्लां बोथोरावहाय लेस्रा जिंखा खुमब्रा जोगोनार आरि बेफोरखौ मावनानैहाय बेफोरखौ फाननानैहाय बेबादिनो न'खर खुंबोगासिनो दङ।
नंगौ नोंथां थारैनो
आरो जेरैहाय आइजोफोरा सि दानानैबो न'खर न'खर खुंनायखौ जों नुयो।
आ नोथां थारैनो
नंगौ नोंथां
औ नोंथांनि जायगायाव सिखौ माबायसा दायो एबा मा मा रोखोमनि मा मा गाबनि जिफोरखौ नोंसोरनियाव दायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
नंगौ नोंथां।
जेरैहाय सिखौ गावबा गाव गोसोबायदि नोंथाङा जाबायदि गाबखौ फसायो बेफोरबादिखौ गावबा गाव दायो बेफोरबायदि गाबनि। जेरैहाय जोङो गामसा फालि, दख'ना बेफोरखौ दानाय जायो आरो नोंथां।
ओं नोंगौ नोंथां।
जोङो गिबियाव सि दानो थाखाय बे खुन्दुंखौ थुनग्रोनानै लानाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जों बेखौ लामाफोराव बेफोरबायादि सोंनाय जायो आरो नोंथा। बेवहाय सोंनायफोराव गोबां रोखोमनि जोंनो आगजुनि गोनांथि जायो जेरैहाय गनस्रि बेबादिनो खुन्थि गोबां रोखोमनि गोनांथि जायो आरो नोंथां। बेबादिनो सोंखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ महर बासिनो गोनां जायो। आरो नो खननो गोनां जायो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां थारैनो।
औ बेनि उनावहाय जों बेखौ दायो आरो नोंथां। बेबादिनो जोङो बायदि रोखोमनि आगरफोरबो एरनाय जायो। जेरैहाय फारौ मेगन, जेखाइ आगर हाजो आगर, थाइगिर बिबार दिंखिया बिलाइ बेफोरखौ जोङो एरनानै फाननो हायो आरो नोंथां दख'नाफोराव फास्राफोराव।
नोंगौ नोंथांनि थारैनो जोंनि जायगायावबो बेफोरदिनो न'खरफोराव बिदि ओ हि दानानैबो जोङो बेफार फालांगि मावहोनायखौ नुनो मोनदों स' बेफोरबायदिनो बायदि रोखोमनि गाब आरो समायना रमायना आगर बे फोरखौ जोङो बाजारफोराव जेनेबा बै हिफोरखौ दाखांना लानानै जों फानहनायखौ नुनो मोनो। आरो बिदिनो न'खर खुंनायाव आ न'खराव जोंनिया जोबोद बेैफोर रां ओ माने आर जों जि लाना फैबाय बेफोरबो जोंनि थाखाय जोबोद माने मदद खालामो जेनेबा बाखि जोङो जि नांगौ हमना लाबाय जोंनो मैगं थाइगं जेनेबा थाव थावफोर थावफोरखौबो जोङो बायनांगौ जायो बा संख्रिफोरखौबो जोङो ओ बायनांगौ जायो। बैफोरावबो जोंनो रां नांगौ नालाय बैफोरनिफ्रायनो जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो हि दा दानानैबो जोङो बैफोर रांजोंनो बै ओ संख्रि बानलुफोरखौबो जों न'खरफोराव लाना फैनायखौ नुनो मोन नो बेनि अनगायैबो जों आबाद मावनानै जोंनि जायगायाव जोबोरैनो आबादनि सायावबो सोनारो जोंनिया आबादखौथ' जोंनो नांथारगौ जायो बोसोराव सोरबाबा खेबसे सोरबाबा खेबनै मावनायखौ नुनो मोनो। बेवहाय आबाद मावनायनि गेजेरजों जोङो जि बोसोरसेनि नांगौ जानाय जोंनो माइरं एबा माइ बेखौ जोङो बुथुमना दोननायखौ नुनो मोनो। आरो बेखौनो जोङो ओ ओ बुथुमना दोनबाय नालाय आरो बेनि अनगायैबो जोंनो जेनेबा फिथाइ सामथाइ एबा बायदि रोखोमनि मैगंफोर नांगौ जायो बैफोर मैगंखौबो जोङो न' न'खरफोरावनो खायफाखौ जेनेबा गायनानै जोंङो जानायखौ नुनो मोनो। आरो गोबांखौनो दानिया जों बाजारफोरावबो हाथायफोरावबो जों बायनानै न'फोराव लाबनानै जोङो जानायखौ नुनो मोनो। थ' बिदिनो जोङो न'खर खुंलांनायखौ नुनो मोनो आरो न'खर खुंनायाव थ' जोङो बैदि हुवाफोराथ' बिदिनो खालामबाय आरो बेनि अनगायैबो जों जोङो हौवाफोरखौ जोङो बिदिनो गुबुन जायगाफोराव थांनानै न'फारसे जोङो फैसा हरनायखौबो नुनो मोनो आरो जोंनिया बेफार फालांगिफोराथ' थाखागोनानो बिदिनो बेफार फालांगि गोबां बेफार-फालांगि थायो जोंनिया बिदि बेफार फालांगिखौ मावनानैबो जोंङो न'खर खुंनायाव जोङो माने न'खरखौ सालायलाङो आरो लोगोसे जोङो खायफाया जेनेबा जोंनिया साख्रिफोर मावो आरो बेफोर साख्रि मावनायनि जोहैबो जों न'खर गंसेखौ मोजाङै खुंलांनो हायो बैफोरथ' जोंनिया थाखाबायानो बेनि अनगायैबो जोङो हिनजावफोरखौबो हिनजाव माहारिफोरखौबो जों नुनो मोनो न'खर न'खरफोरावनो बायदि रोखोमनि जेनेबा ओ अमाफोर फिसिनानै एबा दाउ फिसिनानै बोरमा फिसिनानै रां आरजिनायखौबो नुनो मोनो आरो बैफोरबो जोंनिया गथ'फोरनि फरायनाय बायदिफोराव एबा गाननाय जोमनाय नांगौ जानाय बा जानो थाखाय मुवाफोर नांगौ जानाय बैफोरखौ बायना लायनायावबो जोंनिया बैफोर रांफोरा जोबोद मदद होयो आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया न'खर गंसेयाव जेनेबा बैफोरथ' थाबायानो बेनि अनगायैबो न'खर गंसे जानो थाखाय जोंनियाव जेने बा अनलायना थानाय जानांगोन स' न'खर गंसेयाव जोंनिया बिदा बिफ ङानो जा एबा बिमा-बिफा बायदि गासैबो न'खरनि गेजेरावनो जोङो अनलायना थानांगोन आरो रायजोजों जोङो जेनेबा साखाथि फाखाथिनि सुबुंफोरजोंबो जोङो अनलायनानै थानांगोन बिदिनो जोङो गोग्गो गो न'खौ जोङो जेनेबा ओ रायजोखौ खुंलांनो हायो होननानै सानो आरो नोंथां नोंथाङा जेनेबा बैफोरनि सायाव मा सानो
नंगौ नोंथां नोंथाङा जाबादि बुंदों न'खराव अनलायनाय थायोब्लासो गसे गंसे न'खर खौ जोङो मोजाङैनो खुंलांनो हायो आरो गोजौ फारसे जोङो दावखोलांनो हायो बेबादिनो नंगौ बेबादिनो न खरजों लोगोसे जोङो खाथि खालानि सुबुंफोरजोंबो जोङो जेरैहाय न' संसेनि बा गामिनि ओ गोरोबनानै थानांगौ जायो बेबादिनो जोंहा न'खरजों लोगोसे समाज बेयो जोङो समाजखौबो जोङो सामलायलांनांगौ जायो बेबादिनो नोंथाङा नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों गोरोबनानै थानांगौ नंगौ जोङो बेबादिनो न'खर गंसेखौ खुंलांनाय जायो आरो जयै जेरैहाय न'खर गंसेयाव बिमा-बिफा बा बिसिनि फिसा फोरा बेबादिनो जयै थानाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां नोंथाङा फंसे ओ बुंनो हागोन ना जेनेबा नोंथां। मोननि जायगायाव मा रोखोमनि न'फोरखौ नुनो मोनो जोंनि जायगायावथ' दा गोबाङैनो। बिदिनो पाक्काजों बानायनाय एबा जोङो थिंफोरजों लुनाय न'फोरखौ। नुनो मोनो नोंथांमोननि जायगायाव माबायसा नुनो मोनो।
दानि दिनावथ' हानि न'फोरखौ एसे खम नुनो थाङो आरो नोंथां गासैबो। इथा बाला सिमेन्ट बेफोरबादिजोंसो लुजोब। बाय गोदोनि दिनावथ जोङो। बेबादिनो हानि न' थोरिनि न' नुयोमोन आरो नोंथां। नाथाय दानि दिनावथ दानि दिनावथ गोबाङानो इथाजोंसो लुनाय न' फा खा न' जों बेफोरखौसो नुनो मोनसै आरो नोंथां।
नंगौ नोंथा थारैनो जोंनिया बै थोरिनि न'फोर बानायनायाव जोंनिया जोबोद मोजां मोनो। मोनग्रोदो मानोना बैफोर न'फोरा जोंनिया गरम बोथोराव माने। थान्दा जाना थायोमोन होननानै बुङोमोन आबै आबौमोना आरो दानि जि न' बानायनाय जोंनिया पाकाजों एबा जों थिं बायनानै जि बानायो बैफोराव जोबोद गरम। जायो होननानै बुङो आरो सुबुंफोरा।
नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां।
थारैनो नोंथां जों औ।
नोंथांजों न'खरनि बागै सावरायनानै गोबां बाथ्रा। मिथिनो मोनबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां बिदिब्ला दिनैनि। सावरायलायनायखौ जों एसेयावनो दोन्थनोसै नोंथां गोजोन्थों।